औ खोना
औ औ खोनादों
अ अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय-खुलुमबाय
औ ओह आंङो नोंथांजों ओ दान्दिसे सम फन रायज्लायनो होननानै ओइ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ रायलायनो हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै रायज्लायनि ओ दावबायनायनि सोमोन्दै जों एसे रायज्लायनोस रायज्लायनोसै बि दिब्ला न
औ जागोन दे।
औ ओ दावबायनि-दाव गयनायनि होनना बुंङोब्लाथ जोंङो गुबुन-गुबुन रोखोमनि थाबाय होनबा दावबायनाय ना जोंङो गोबां जायगायावनो दावबायनो हायो गुबुन ओ गुबुन-गुबुन जायगा बा गुबुन-गुबुन हादोरफोराव जोंङो दावबायनो हायो नङा होमबा? दा बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदिहाय दावबायनो मोजां मोनो नोंथाङा? ऐ नोंनि लोगोफोरजों ना नखरनि सोद्रोमाफोर जों माबायदि दावबायनो मोजां मोनो?
आंथ लोगोफोरजोंनो दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो। ओ स्पेसियेलि औ औ।
दा बिदिब्ला नोंथाङा नो ओ मा होनो गारि बा माजों दावबायनो मो जां मोनो नोंथाङा?
आंथ ओरैनो बाइकजोंनो दावबायनानै साबसिन मोनो आरो बयनिख्रुयबो।
अ। आनथाव बाइकजों दावबायनानै दा बाइकजों दावबायनो मोजां जायो नङा होमबा? जों माखासे नुथायफोरखौ जोङो नुलाङो ना? औ ओ माखासे मिथिंगाया मिथिं ओ औ। ओ मा होनो माखासे नुथायफोरखौ जों नुलाङोना मिथिंगानि समायना नुथायफोरखौ।
औ ओमफाय गारि सिङावथ औ औ गोजोन्नाय
औ नोंगौ। ओ मा होनो ऐ ओन्सोलाव बा नोंथांनि खाथि खाला माबाफोर दाव-दावबायथावना जागा दङ नामा?
औ दङ। जोंनि खाथियावथ बिदिनो सखि हाजो बेनो। ओमफ्राय दारागाव हाजो दङ। दा जों फाय दैजिमा होन्नायबो मोनसे दङ पिकनिक स्पट। बेनिफ्राय बै बगामाथि थाहैबाय बेबायदि आरो बिदिनो माखासे जायगा दं।
औ। आरो दारगाव हाजोखो ओ मुंदांखा होन्नानै खोनानो मोन्दों। ओ नोंथां थुकि आरो दारागाव हाजोनि सोमोन्दै ओ बिनि नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बे माबायदिहाय आरो जायगायाव दङ बेनि सोमोन्दै नों थाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला।
ओ बे सकि जोंनि सकि हाजो फोर बो भुटान बरदाराव जाहैबाय रुनकाटा हालामाव गोलैयो बियो। बेनिफ्राय दारागावयाबो बरदार बायदियानो जाहैयो। मोननैबो जायगायानो माने थारमाने मिथिंगायारि ओ समायना आरो मि थिंगायारि इनिफ्राय मेनलि हाजो दंङ ओनिफ्राय दैमा बोहैनाय दं। अ अ ओमफ्राय जिब जुनारबो ओंखारो ओंखारनायालाय सम लानानै। मैदेर बायदिसिनाबो ओंखारो। औ इदिनो
औ
हेलोव
औ औ दे बुंलाय
सै मोजां फइसा मोजांङै फैयाखै बारा औ माने बिदिनो मै देरबो मैदेरबो लोगो मोनबाय थायो मानसिफोरा जाय माने बेरायनो थाङो नालाय। बेनिफ्राय बे माबाफोराबो ओ सम सम मोसाफोरबो नुयो। होननानै खोनायो।
अ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ मोनो आरो बेयावहाय
ओ नुनो मोनो सम सम
औ
बेनिफ्रायथ
औ। ओ बे सुकि हाजो ओ ओरैनो मा ओ मा मा दङ बेवहाय ओरैनो नायथावना जायगा। जेरैहाय
नाय औ नायथावनायाथ बेनो हाजोखौथ जोङो नुनो मोनखाबाय बेयाव बेनिफ्राय दैमायाबो थाहैबाय दैमाया मोजाङानो बेयाव एकदमबारे माबा आरो बिराद साफा भुटान ओफ्राय बोहैबो होन्नानै मि थिनाय जादो।
अ भुटान भुटान हाजोनिफ्राय ना औ।
औ भुटाननिफ्राय बेनिफ्राय बेखिनियानो माने बांसिन नायनो गोनाङाथ हाजो दैमाफोरानो आरो माखासे मानसिफोरा माने पिकनिक जाफैबाय थायो आरो।
औ।
ओं आरो लावखार ओंखाम जानाय होन्नानै बुङो। बेनि
औ नोंगौ।
ओ मा होन्नानै बुंङो होव गरमावथ माने दुगैनोबो फैयो माखासे मानसिफोरा। बिदिनो खाथि खाथि खालानि ल नङा गोजान गोजान्निफ्रायबो फै यो आरो माखासे गोजान्नि फ्राय मानसि फैयो। बिदिनो
बे सुखि हाजो गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो नङा होमबा ना नोंथां?
औ औ फैयो नोंथां।
औ। बेनिफ्राय बे ओ दावबायनो फैनाय सम बेयो बांसिनथारै माबे समखिनियाव बांसिन दावबायनो फैयो बे जायगायाव?
बांसिन दावबायनो फैयो बुंब्लाथ बे जिथु पिकनिक जानाय टाइम जानुवारि गोदान बोसोर आरो मागो टाइम बे समाव बांसिन फैयो आरो माने। फिकनिक टाइमाव ओ गोदान बोसोरनि टाइमाव औ।
औ।
गोजान गोजान्निफ्राय फैयो‌। उम। दा औ।
औ दे बुंलाय।
दा आङो माबा बुंनो नागिरदों। बै जेन'बा गोजां बोथोरावथ' बांसिन फैयो नालाय बे टाइमाव मा ने मानसिफोरा एकदम माने बांद्राय होंगो दोंगो जायो आरो ब्हिर जायो। आरो बेनि गेजेरावनो माखासे लोंनाय जानायबो जायो नालाय जुमाय लोंनाय बायदिसिना पिकनिक स्पत हिसाबै, लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा हिसाबै। बिदिनो माखा से ओ बाइक बायदिसिना सालायनानै गाज्रि जाथाय जानायबो नुयो। एक्सिडेन्ट जानाय सोरबा जोखोम जानाय थैनाय बेबायदिबो जाहैबाय थायो आरो। औ गावबा गाव सांग्रां थायोब्ला मोजां बांसिनै बे सेंग्रा जे ओ देरफुनाय बिसोरो आरो
औ लाइमोन औ लाइमोनफोर।
औ लाइमोन सेंग्राफोरा
औ औ। औ बेनिखायनो औ जेब्ला ओ दावबायनो ना जेब्ला दावबायनाय समाव साफ्रोमबो ना लाइमोनफोरानो जाहाथे एसे सांग्रां जायो आरोना सांग्र थायो।
औ औ सांग्रांथि थानाया मोजां।
ओ दावबायनाया जोंनि मोनसे जिउनि मोनसे थादेरसा नङा होमबा बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे रंजानाय रंजानायफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा लायोना अ बे बे जोंनो दावबायनायखौ नांगौ जों दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गियान आरजिनो हायो नङा हो बा जोंनि जोंनि जायगानि अनगायैबो जों गुबुन हादोरफोराव जों दावबायनो थांनो हायो नङा होमबा जायहानिखि माखासे थि ना जाय हालामा माखासे रांखान्थियाव एसे ओ गोहो गोनां बिसोरबायदि मानसिफोरा माखासे जायगाफोर द बायनो थां नङा होमबा? औ अ औ नंगौ बेनिफ्राय। बे जों गुबुन गुबुन ओ हादर जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जों माखासे नुनो मोननि नुथाइफोरखौ जोङो नुनो हायो ना? नायनानै लानो हायो। आरो बिसोरनि दावबायनो थांगोन। उम बे बे जायगानिफ्राय जोङो माखासे गियानफोरखौ सोलोंना लाबोनो हायो जा बि सोरनि जि थानाय जानाय माबायदि जा फाय माबायदि थायो आरो गाननाय जोमनाया माबायदि आरो बिसोर माबायदि फालांगि खालामना जा यो ना जों माखा से बेफोरखौ जोंङो ओ सोलोंनानै जोंङो लानो हायो नंङा होमबा? बेनिफ्राय लोंनानै जोंङो माखासे फोर खौ जोंङो मोननो हायो ना? बेनिखायनो ओ दावबायनांगौ आरो नंङाबा? दावबायनाया मोनसे ओ जोंनि ओ जिउनि मोनसे थादेरसा दावबायनाया
औ
खायनो ओ जोंङो सम दावबायनोबो नांगौ। नंङाबा जों जुदि दावबायाब्ला ना जों जुदि जेरावबो दावबायनो मोना दावबायनाया दावबायनो थाङाब्ला जों जुदि जागायावनो बा नआवनो थाबाय थायोब्ला जोंनि रोंगौथिया गैया जालांगोन। लासै लासो
नंगौ नंगौ।
आ बेनिखायनो जोंङो सम लानानै सम दावबायनानै गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दावबायनो थांनांगौ। नंङा होमबा? दा सुखि हाजो ना? जेरै हाय जोंनि बे सुकि हाजोआव ना नोंथांमोननि बे सुखि हाजोयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे फरायसाफोरा दावबायनो फैयो नंङा होमबा?
औ फैयो फैयो।
रो माखासे जोंनि बे बे हाजो सुखि हाजोखौ नायनो फैयो जोबोर समायना नुथाय थारैनो नंमार नंगौना? समायना ओ माखासे हाजो हाला बिफां लाइ फांङा दैमा दैसा ओ जिब जुना जों बुंफबना थानाय मोनसे समायना नुथाय आरो बेयो ना बेयो जोंनि सा सानजा फारत नि ना जोंनि बडलेण्ड हालामाव थानाय मोनसे सुखि हाजो बेयो समायना नु थाय आरो ना बेनिखायनो दाब दाब ओ रायजोनिफ्राय बेवहाय दावबायनो फैयो नंङा होमबा नोंथां
फैयो नोंथां दा नोंथाङा बे जायगाखौ नुफेरबाय नामा?
औ आ खौ नुफेरबाय थांबाय थांनाया ओ खनसे थांबाय बेनिफ्राय जोबोद मोजां मोनदों थांनानै थारैनो जोबोद समायना जायगा माखासे मेंगाजों बुंफबना थानाय मोनसे सुकि हाजो
औ नोंथाङा मा बेसादखौ मा बेसादखौ माने सिन मोनदों आरो बेयाव फैनानै?
अ बेहाव जि समायना नु थाय जे हाजो बे हाजोआ जोबोद ओया थारैनो जोबोद नायनो समायना आरो बिनि बारहावाया जोबोर मोजां। आरो जि दा गोलोम बोथोरनि सम गोलोम बो थोर नि समाव थांङोब्ला जोबोद थान्दा गुसु एकदम देहाखौ थाजिम मोनो आरो। बेनिफ्राय बेनि जिुथुनबा भुटान हाजो जेनबा भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबो जि दैमा। बेे दैमाया। थारैनो जोबोद ओ मोजां साफा। जों बेयाव दुगैनो हायो ओ बेफोरबायदिनो। ओ माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय दुगैनो फैयो आरो बिदिनो बार हावा जानो फैयो। औ ओ गोसोनि जेनेबा गोजोननायफोरखौ लायो आरो बिदिनो दावबायनानै नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला औ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै राय- मोननानै जोबोद जोबोद गोजोन नाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ। औ दानिया दोनथलाय जासिगोन औ नोंथां दे।